हेलौ खोनादोना
अ नोंथाङा फ्रि दङना
औ आं दा प्रियानो दं
अ अ मा नोंथांनि माथोआ मोजाङै फैयाखै माबा नेटवारकनि प्रब्लेम सागे
खोनादों नोंथां
औ औ खोनादो खोनादो ओ नोंथाङा फ्रि दङ ओ औवानि बाहायनायनि सायाव रायलाय जागोन नामा
औ रायलायजागोन नोंथां
ओ औवानि बाहायनाय होमबाथ जेनेबा जोंनिया ओ‌ जोनोमनिफ्रायथ थैजासिमनो औवाखौ नांगौ। जोंनो ओ गिबियावनो जेनेब्ला औ नंगौ बेनिफाय ओ गिब बियावनो मा होनो जेनेबा थिग गोदोथ ओ जेनेबा गथ'फोर जोनोम जाबाथाय नारि हानो थाखाय बे खाथि मालाखौ माने ओ बाहायनाय जायोमोन आरो। बिनि उनाव गथ'खौ माने बै खादायाव दोननो थाखायबो माने बे औवानि खादाखौनो बाहायनाय जायोमोनो। खोनानो मोनदों आरो ना। बेदि उनाव ओ जेनेब बा न'फोर बानायनो थाखायबो जोंङो औवाखौ नांथारगौ बेनि बाय आइजें आयला बानायनो थाखायबो औवाखौ नांथारगौ। बेनिफ्राय आरो थैनायाव मानसि सिखौ सावनो थाखायबो जोंङो औवानि गोनांथि जाथारो आरो ना। नोंथांङा ओ। एसे औवानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ थारैनो नोंथाङा जि आयदानि सेयाव आंजों सावरायनो लादों बे आयदाया जोबोद मोजां। ओ नोंथाङा औवानि सायाव रायलायनो होनदों नङा होमबा नोंथां।
औ।
नोंगौ थारैनो औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां ओ गोदो गोदो गोदायनिफायनो जोंङो औवाखौ जोंनि जिउ खुंनाय जिउ जिउनि राहा लामा खुंनायाव जोंङो बाहायबोबाय थानो मोनदों। नोंथांङा जि दानि सि ओ नोंथाङा दानि सिगां एसे ओ बुंलांदों। जे जोंङो गोदो। गोदो गोदाय ओ गथ'साफोरनि जोदोब जायोब्ला बैसोरनि नारि हानायावबो औवाखौ बाहायोमोन होननानै नङा होम
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंगौ। जोंङो बै समाव जोंङो मानो होनबा जोंनाव सिखा बा दाबा बैफोरदि ओ आगजु थायामोन नङा होमबा नोंथां। माखासे। जोंङो औवाजोंनो हायोमोन औवाजोंनो हास'योमोन आरो। ओ। बेजों लोगोसे बैसोर खौ ओ फुथुनो थाखाय जोंङो आइजें जि ओ उन्दुग्रा गथ'फोरनि बानायो बैखौ जों औवाजोंनो हेबनानै बा लायोमोन नङा ओमबा
औ नोंगौ नोंथां
जेनोमा जोंङो। ओय औवाखौ जोंनि न' बां लुनायावबो जोंङो बाहायो। बेजों लोगोसे जोंङो माखासे औवानि गोबां आगजुफोर आइजें आइला बानायो जेरै- जेखाइ खबायाइ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थ' ओ माखासे औवाखौथ' गेलास बानायनानै बेफोरावनो गोदो। मा खालामोमोन दै लोंबो। दैबो लोंबोयोमोन नङा होमबा नोंथां। आरो माखासे। सिगांनि समाव जोंनाव संग्रा खावग्रा गैयै समाव जों मा खालामोमोन औवा हासुङावनो जो जोङो माखासे। जानाय आदारखौबो जोङो औवाजो
औ।
संनानैबो जाबोनाय नुदों नङा होमबा नोंथां?
औ-औ।
औ बेजों लोगोसे जोंहा औवाया जोंनो ओ सायख्लुमबो होयो। जोबोद मोजां औवा-औवाखौ जोङो। ओ फेक्टरियाव लांनानै जोङो औवानिफाय जोङो लेखा बिलाइबो बानायो होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंजा।
औ थारैनो।
बै फे ओ औ। दे बुंनाय ओनथां।
औ बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि माखासे ओ जेरै- जोङो दालां लामाफ्राव जेनेबा जोङो दैफोर बारनो थाखायबो जों दालां बैफोरजों जोङो। माखासे दै गिदिर। फोरखौ दैसा दैमाफोर खौ बारनो थाखाय जोङो नावफोरबो बानायनाय जायोमोन बा-बानायो आरो दासिमबो नङा ओमबा नोंथां। जेरै खानाय माबेबा मोनसे जिनिस बा मा अबेबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ खानानै दोननो थाखायबो जोङो बेखौ दिरुं महरै जोङो बाहायोबो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफाय ओ। नोंथाङा खबाइखौ माबा दि हेबो ओ माने एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
ओ नोंगौ ओ जोङो खबायखौ बोरै हेबो होनना बुङोब्लाथ' सिगाङाव जोङो ओ औवा थरसे रानाय मोनसे औवा गोरा जाखानायखौ जोङो दाननानै लाबोनांगोन। दानना लाबोख खांनायनि उनाव बेखौ जोङो सिनखावनानै। ओय जेस। बेसेबां नांगौ बेजों जखा लानानै जोङो बेखौ दानस'नानै जोङो बेनि खा खाथि जिरनानै लागोन जोङो गिबियाव खाथिजिर सुखांना लानानै जोङो खबायाइखौ जोङो जोंनि आखाइजों ओ खाथि जिरखांनानै जोंनि आखाइजोंनो ओ लासैनो ओ गुदिनिफ्राय बा बै ओ खबाय खिथुनिफ्राय जोङो लासै लासैनो गल गल गल फिदिंनानै बेखौ हेबोबाय थागोन औ हेबबो हेबबो जोङो गेजेर ससे याव बेखौ एसे उदै बायदि जों गिदिर दिरुननानै बेनिफ्राय जों गोदोना गोदोनाबो लासैनो फिसा बानायबोनानै जों गोदोना बायदि बानायनानै आखौ खुगा जोङो एसे गिदिर खुगा दिरहुनना होयो नङा होनबा थिग ओ बेबाय दिनो बानाय नाय जायो नोंथां खबाइखौ।
औ औ बेनिफ्राय मा होनो औवाखौथ' जोङो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो जेनेबा बुरखा औवा बेदिनो औवा गुबैबा ओ जेनेबा जोंना जाथि औवाबो बुङो बेनो औवानि नामखौ माने गुबुन गुबुन मोनो आरोना। औवा एनिउनाव बै थोरि होनोमोन दा फिसा फिसा औवाखौ नोंथांमोननिफ्राय मा होनो जेनेबा?
औ बेखौथ' ओ थेरे होननानै
अ थेरे अ अ थेरे जेनेबा बेखौ ओ बुरखा औवाखौथ' जोंना न'नि खुन्था होनायफोराव बाहायनाय जायो। बेनि उनाव साल खुन्था बानायनायावबो माने बाहायनाय जायो। बेनि बेनिफ्राय आरो हुकेन बानायनायावबो बाहायनाय जायो हुकेनखौ बानायनो थाखाय माने ओ बे थानाय थानायखौ दानोना दानानै बेनि उनाव बेयाव ओ माने ओ थाव फोननानै बेखौ एसे एसे ओ देमहोनानै हुकेनखौ बानायनाय जायो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो औ नंगौ खोनादों नोंथां।
बेनिउनाव औवा गुबैफोरखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बादि दानि जेखाइ खबाइ बायदि आइजें आयला हेबनायफोराव बाहायनाय जायो बेनि उनाव आरो खुनसु औवाखौ जोंनिया जेनेबा ओ खदालनि नाल बेनि उनाव रुवानि नाल बायदि बाहायो बानायनो थाखाय माने बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय खनसु औवाखौनो आरो जोंनिथिंजाय जेनेबा गोदोनि दिनाव ओ हालेवनायावबो बाहायनाय जायोमोन आरोना।
औ नंगौ
बेनि उनाव आरो जेनेबा मैखौ थ' ओ मैबा मै बुंनायखौ मिथिदा नोंथाङा? मैखौ बानायनो थाखाय औ मैखौ बानायनाय औ अ औ बे हालेवबा जे बाहायो बेखौ माने ओ बोखावालि नो बानायनाय जायोमोन आरोना बेखौ सिनखावनानै बाहायनाय माने बानायनाय जायो माने औ बिनि उनाव
थायो दा औ थारैनो नोंथाङा जि बुंदों ओ जोंहा औवा बुंनाय लोगो गोबां जाथि जाथि औवा थायो गुबुन गुबुन औवा थायो जायखौ जोङो, ओ गुबुन-गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो जायखौ जोङो। ओ जाय औवाया मा। ओ माबा मोन जाय खामानियाव बाहाय जायो जों बैखौ बै खामानियाव बाहायो नङा होमबा।
औ औ।
नो होनबा ओ जों मोनसे खोथायाव जोङो दा औवा बुरखा होनना बुंनाय लोगो लोगो जों बेखौ मोनसे। खुन्था बा बिनि गोहो न'निफोरनि खुन्थायाव बांसिन बाहायनाय जायो जों बेखौ। बुंदों माखासे हाजोआव मोननायबो थायो बिजलिऔवा होनो बैफोरखो जोङो जों मा खालामो बेरायाव बाहायनाय जायो नङा होमबाथ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेजों लोगोसे जोंहा आरो औवाखौ जोङो ओ गावनि खामानियाव बाहायनायनि अनगायै जोङो बेखौ ओ जायो। ओ ओंख्रि। नङा होमबा। ओंख्रि संनानैबो जायो जोंहा औवा मेवाइ गोरलैखौ औ। आसारबो बानायनाय जायो बेखौ।
औ नोंथांमोननिथिं ओ मा-माबा। मा मा बायदि जानाय जायो जेनेबा औवा मेवाइखौ। माबोरै माने अन जोंनाथ' अन।
औ औवा मेवाइखौथ' बांसिन अनलाखौनो जायो। बिनि अनगायै। थ' बिदि गुबुन ओं ख्रि संनानै जाफेर जाफेराखै बारु बेखौथ'।
बेनिफ्राय आरो जेनेबा औ औ नंगौ नोंथां। बेनिफ्राय आरो बेखौनो माने बानायनानै ओ जेनेबा थिनानै दोनोना। बेखौ थिना दोननायखौ मोखि ओ मो खि जाया गोखै जायोना बेयो। जोंना बेनिफ्राय अनला फाखि होनानै। संनानै जानाय जायो आरोना।
नंगौ। थारैनो।
औ बेनि उनाव ओ नोंथाङा माबाफोर औवानि बागै मिथिबावनो लुबैयो नामा आंनिफ्राय जुदि माबाफोर सोंनो लुबैयोबा सोंजा।
औवाखौ मानि सायाव। ओ नोंथांनि सायाव सोंनो आंहा दा ओ बिदि नोंथांजों जि फंनैसो रायलायबाय बेयावनो एसे बुजिबाय आं दा मानो होनबा जोंहाबो समा जाबोनायखाय आङो सानदों नोंथांजों जि फंनैसो रायज्लायनानै जोंनि ओ नोंथाङा जि आंनो बे औवानि सोमोन्दै बुंदों। बेनि फारसे फंनैसो नोंथांनिफ्राय आं गियान मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय थारैनो दा जोंहा समाबो जालायनायखाय दसे दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ औ
नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा।
औ औ जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे